हेल'
औ
औ नोंथां।
औ मा खालामदों।
ओ आं ओरैनो दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला जों ओ गावबा गावनि माने जिउनि थांखिनि माने मा ओ खालामना मोजां मोनो बा जिउनि थांखिनि बागै ओ सावरायनि नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
दे नोंथाङा एसे गिबियावनो बुंग्रोनाय?
अ गावबा गावनि जिउनि थांखिनि बागैथ' जों बयनावबो गावबा गाव जिउनि थांखि थाखायो। ओ जों औ गावनि थांखिखौ जोङो जे ओ इयुननि थाखाय जोङो गावनि थांखिखौ होसोनाया मोजां। आरो गावनि नामखौ लाखिनो ओ नाजानाया मोजां आरो ना जोङो उन्दैनि फ्रायनो मोनसे नङा मोनसे थांखि लानानै जोङो देरबोखानाय। ओओजों गावबा गावनि थांखिखौ जोङो आजिखालिथ' मा इन्टारनेटफोराव रावबो ओ जों गावनि थांखिखौ जौगो जौगो जौगालांनो जौगाहोलांनो हायो आरो ना। ए जेराव
जुदि नोङो मेथाइ खननो गोसोब्ला नोङो न'आवनो न'फोरावनो मेथाइ खननानै जोङो ओ फेसबुकफ्राव बा इउटुब इन्सटाग्रामफोराव आपलड होबाय था नानै जोङो कन्टेन्टफोरखौ बा बारायलांनो हायो। आरो नोंनि नामाबो नोंनि महराबो माने ओ सिनायथि जालांगोन आरो ना बयजोंबो सिनायजागोन। दा बिनि बा गौबो जों गावनि थांखिखौ यो माखासे मानसिफोरना ओ बेफोरबायदि जायो मेथाइ खननाय मोसानाय ओ आरो बेलेग बेलेगफोरनाबो गोबां थांखि थायो बिदिनो ओ बेलेग बेलेग गावबागाव थांखि थायो आरो ना। ओ आंनि थांखियाथ' जाहैबाय ओ आं ङो मा ओरैनो थानायाव आङो मेथाइ खननो बिराद मोजां मोनो। आङो मेथाइ खननानै इदिनो मालाबा समाव फेसबुक इउटुब ओ बा इन्सटाग्रामफोराव आङो आपलड होयो आरो ना मेथाइ खननानै ओम आरो आंनि माखासे हुदाफोरानो जाहैबाय इदिनो इदिनो फ्रि टाइमाव मोसानाय बा मेथाइ खननाय आंनिया बांसिनानो मेथाइ खननाय आरो ना।
औ
ओ नोंथांनिया मा नों नोंथांनि थांखिया मा मा बेखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो?
औ ओ जेनेबा अ थांखि सानफ्रोम साफ्रोमबो मानसियानोथ' गावबा गावनि जिउनि थांखि थाखायो नङा होमबा नोंथां? बे जेरैबायदि बि थांखिया माब्लाबा सोरनियाबा जाफुङा आरो सोरनियाबा जाफुङो। औ औ बिदिनो नोंथ' माने मोनसेबाबो थांखि लानसो थानो नालाय बिदिनो।
औ।
जों बिदि फरायगोन फरायनानै जों बिदि जागोन बा बिदि इन्जिनियार ड डक्टर बिदि ओ सोरबा सोरबा बिदिनो मास्टार बिदि ओ नार्स बिदि जागोन होननानै मोनसे थांखि लाखायो जोंबो बिदिनो थांखि लादो। औ औ बिदिनो जुदि जुजिनानैबो जाफुङाबा माने सान जेबो खालामनो हाया बि बिदि होनना सानबाय आरो ना माने फरायनायाबोथ' एसे थानानो नालाय, औ हाया बायदि बिदि मोनोब्ला जों बिदिनो न'आव थानानैनो बिदि थाइसे थाइनै जेरैबायदि एमब्रयदारि खेरा मिसिं औ बिदि औ बिदिबा सावगारि आखिना बिदि टाइमखौ माने थांखि मोनसे लायो आरोना बिदिनो मोसानाय बा मस सुरनाय बिदियावबो बिदिबो हायो।
औ औ।
औ आंथ' बा फास्स्टाव बिदिनो साख्रिखौनो सानोमोन ओमफ्राय दा माने एसे हायि बायदि मोनाखै आरो बिदिनो न'आव थानानैनो मायाबा मोनसे खालामना जागोन बिदि होननानै सानो आरो दा।
अ
ओ नोंथांनि हुदाफोरालाय मा? जे नोंथाङा ओरैनो फ्रि टाइम थानायफोराव मा मा मावो मा मा खा खालामनो मोजां मोनो?
औ आंथ' बिदिनो औ मालाबा मालाबा जि जिबो दायो।
अ
औ बिदिनो आरो मबाइल नायो बिदिनो मोसायोबो मालाबा।
औ।
औ औ बिदिथ' आं मबाइलाव जेबो माने रिस्क बिदि जेबो बानायफेराखै बानायबाबो माने आं होआ।
औ औ।
अ बिदिनो आरो।
औ।
बांसिन आं फरायनानैनो थायो आरो न'आव।
अ मोजाङानो दे नोंथां।
औ।
औ। आंनाबो बेफोरबायदिनो मालाबा समाव फ्रि टाइम थानायाव दाथ' ओ फरायनायफोरा इदिनो
ओ फरायनायजोंबो आंहाबो मोनसे थांखि दंमोन बा आं आंहाबो नोंथांनि बायदिनो बिदिनो माने हाया बायदि जानानै माने बेबायदिनो जाहैबाय आरो। ओ आं बांसिन मेथाइ खननो मोजां मोनो आरो ना मालाबा समावबो बा स्टेज प्रग्रामफ्रावबो इदिनो फिसा फिसा गामिफोरनि स्टेज प्रग्रामफ्राव इदिनो ओ गाहोयो बिदिनो रंजाहैयो आरो न'आव थानायाव बो इदिनो एसे एसे इदिनो खननानै माने मेथाइ खननानै ट्रेकफोरजों खननानै बिदिनो इउटुबफ्राव ओ फेसबुकफ्राव आपलड होयो आरो।
औ
औ आजिखालिथ' मा इन्टारनेटनि जुग जाबाय। बांसिनानो बयनावबो मबाइल थाजोबो ना ओ बांसिन नानो माने खायफाया ओ बिदिनो इउटुब फेसबुकफोरावनो बांसिन फैसा खामायनानै जागासिनो आरो ना।
बिदिनो कन्टेन्ट बारायो कन्टेन्टखौनो फल' खालामबाय थायो। दा बेफोरजोंनो माखासे मानसिफोरा जौखोलांबाय गावनि थांखि फारसे सहैनो हाबाय आरोना। ओ दा बयजोंबो एखेथ' जाजोबा खायफाया बिदिनो ओ हायैनि जाहोनाव ओ बिदिनो प्रब्लेम माबा मोनसे माबाफोर प्रब्लेम फोरनि जाहोनाव थालांनांगौ गोनां जाहैयो।
औ
ओ बेबायदिनो आरो।
दाथ' बयबो गावनि थांखिखौ होसोनांगौ माने ओ इदिनो नाजानांगौ आरो। आरो ना जुदि नाजानायनि नाजा- नाजासेयावबो जुदि थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो हायाब्लासो जोङो एसे फावसायनांगौ गोनां जायो थेवब्लाबो जों थांखिखौ नाजाथारनांगौ आरो।
औ
औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो।
औ जेरै औ गावनि थांखिखौ माने गाव होसोथारबासो बा आं बिदि जागोन होननानै सानबासो माने ओ जाफुङाब्लाबो माने खाथियाव मोनहैयो आरो ना। औ जे औ जेरैबायदि जोंबो मेट्रिक आनजादखौ आं बिदि सेथि थाखोआव उथ्रिसारगोन होननानै जों सानो औ बिदिनो औ सेथि साथि उथ्रिनायनि थाखायथ' जों फरायखायो जुदि जों आरो एगजाम मोनो थांनायाव बिदिनो मालाबाथ' बिदिनो सहसबो थानबो बिदिनि लोगोसो नालाय औ बिदिनो जोङो फार्स्ट डभिजन होनना फरायबाय औ जुदि जों बेखौ जुदि जों हाथाराबा जों माने सेकेण्ड डभिसनावबाबो थांगोन नङा होमबा नोंथां। माने औ बिनि खाथियाव थांथारनांगोन आरो ना बिदि अब्ला सो जों माने एसे पास जागोन जुदि जों हाथारा होनना सानोब्ला बा जों नाजाथाराबा माने बे जाफुंखायानोखा आरो दानि दिनाव दानि दिनावथ' नाजानायजोंसो गास- आगोलावथ' बिदिनो फैसाफोरजों जायोमोन दानाथ' आरो नाजानायजोंसो जायनो नाजानो हायो बिदिनो बा साख्रि बाख्रि लायोब्लाबो जों नाजाथारबासो जों जुजिथारबासो जों मोनखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथां बुंलांनाय खोथाफोरा सैथोआनो ओ दानि आ थिखालावथ' बांसिन गथ'फोरा खालि बे उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाफ्रा बांसिन मबाइल होनानैनो दिन थांहैयो खामानि मावनाय मानायफोराव म बाइल होयो ओ गावसोर खामानि मावनो थाखाय मबाइलखौनो होनानै दोनो। दा बेफोरनि थाखा यनो माने गथ'फोरनि मेलेमाव खालि बे मबाइलनि फारसेल' जालांनो हमबाय। दा जों दानि आज आथिखालनि गथ'फोरनाव माने मोनसेबो थांखि गैयि जालांबाय आरो ना बांसिन बिसिनि साननाया मा मब मबाइलावल' आं ओरैबायदि भिडिअ नायदोंमोन ओरैबायदि माबादोंमोन खालि माने फारसेथिं मबेलथिं मबेइलथिंल' थाङो आर ना दा आथिखालनि गथ'फोरा ओ आरो बांसिनानो मा क्लास नाइन टेन ओ ओइद सेभेन ओइटफोरनिफ्रायनो मा बिमा बिफानियाव बिदिनो दाबिनाय मानाय बेबायदि जा-जानो हमलांबाय आरोना नोंथां। बांसिनानो औ मोनाब्लाथाय बांसिनानो रागा जोंनाय खुद्रिनानै थानाय बेफोरबायदि जालांबाय दा बेफोरबायदि जानो नाङा आरो ना गावनि माखासे थांखि थानांगौ जुदि थांखि थायोब्लासो जों मानसि जानो हायो जुदि थांखि गैयाब्ला जोङो मानसि बारा बेफोरबायदि जानो हाया आरो ना माने साननायफोरानो मोनसेबो थायै जाबाथाय माने जोङो इयुन समाव एसे खस्थ' जाहैनो नागिरो बिनि थाख थाखायनो मोनसे थांखिजोंसो जोङो थांनानै थानांगौ आरो ना
औ।
औ।
बिदिनो माने मबाइलखौ जोंनो होनांगौ बा मबाइलखौबो नांगौ जोंनो। माने बिनिबो सम दं जेरैबायदि जों क्लास ओइट नाइन टेनाव होनो नाङा। मबाइलनिबो गोनांथिना आजिखालि दानि जुगाव आरो मबाइलजोंसो बहाबा थांनोबाबो जेबो जायखिजाया मोजां खामानि बा जेरैबाय एदमिस माबा माबि लायनो थाब थांनो थाबोथ' मबाइेलजोंसो मोनो नालाय बिनिखायनो जों मबाइेलखौबो होनांगौ माने बिदिनो एगजाम माने मेट्रिक इगजामखौ लिरबा फाइनेल एगजाम लिरबा बिदि नुहोनांगौ आरो ना
औ औ।
औ नङाब्ला मानसिफ्रा बे गिबि मबाइल मोननाय जायोना। माने बांद्राय नायना गावनि एगजामखौनो बावगारलांस्रनानै जायो आरो
औ बेफोरबायदि मा ओम एम इ फोरावथ' बांसिन अनलाइन क्लास जायो बेफोरनि थाखाय मबाइलखौ होनांगौ जायो दा बेफोरनि थाखायनो मा मे खायफा गथ'फोरा बांसिनानो रिल्स नायनाय मानाय बेफोराव समखौ थांगार होयो फरायनायनि फारसे सोलोंथाइनि फारसे माने गोसोफोरा एसे डाउन जालाङो आरो ना आरो आथिखालावथ' बांसिनानो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो मा मबाइलफोरजोंनो दिन थांहैयो गोदोनि स समावथ' जोंनि समाव बेफोरबायदि गैयामोन जोङो बांसिनानो गेलेनानै बिदिनो गोदोनि समावथ' जों ओंखाम ओंख्रि गेलेयोमोन लोगोफोरजों ज' ज' इदिनो फेटुफोर बिदिनो खारनाय बारनायफोर जों इदिनो दिन थाङोमोन। नाथाय दानि जुगाव मा जाखो ओ बांसिन मबाइलनि जुग उन्दैनिफ्रायनो बोसोरसे बोसोरनैनिफ्रायनो बिमा बिफाफ्रा मा मबाइल होनानैनो दिन थांहैयो। दा बेनि फारसे माने गथ'फोरनि मेलेमाव बांसिनानो मबाइलनिल' लुगैनाय जाहैबाय आरो ना
औ।
औ बिनिखायनो मा मबाइलफोरखौ बांद्राय उन्दैनि मफ्रायनो बांद्राय हुदा खालामहोनो नाङा आरो
औ नंगौ नोंथां।
दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय‌।
औ।
ओ नोंथां जों। ओ थांखिनि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो मिथियैफोरखौ मिथिनो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ
औ आसा खालामो नोंथांजों उनफोराव बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै।
औ
बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै।
औ दे होमबा नोंथां।
औ गोजोन्थों।